हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय
औ नोंथांसिमबो जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं नोंथां
आं दं ओरैनो नोंथां जिरायनानै नोंथाङालाय
आंबो दं ओरैनो जिरायनानै ओ नोंथांजों आं ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ ओ फन खालामहरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ ओम जोंनि ओ बर' समाजाव बर' आइजोफोरा माबादियै दाउ अमा ओ जिब जिबि फोर फिसिनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ नोंथां थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा‌ ओ नङाब्ला बर' समाजाव जों बांसिनानो दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोदों नङा होमबा नोंथां औ बि बिदिनो जोङो ओ जों बिबदिनो बर' आइजोफोरा ओ न'खर ओ सुंथानो थाखाय नुङाब्ला गावनि गथ' गथायाइफोरखौ ‌ओ सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामो बे बिदिनो जोङो न'खरावनो अमा दाउ बिदिनो बोरमा हांसो बिदिनो ओ बायदि ओफोरखौ लानानै जों फिसियो आरो नोंथां। जाहाथे बेफोरखौ फोननानै जों न'खराव नांगो जानाय मुवाफोरखौबो जोङो उम सुफुंना लानो हायो। आरो जाखिनि नांगौ बे फोरखौ जों ओ बायनो हायो। दा बिब्दिनो ओ बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो बर' आइजोफोरा ओ जेन'बा ओ गुबुन फोरनि न'खर न'खर बिदिनो नि हायजिरा खामला मावनानै ओ जाबोयोमोन बांसिनानो बेलेगनि न'आव थानानै ओ दा बे खौ ओ बांसिन नुनो थांला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ दाथ' ओ गासिबो बुजिनाय जाबाय गासिबो रोंखा राखा जाबाय ओ बिनिखायनो गाबागाव न'खरावनो माबा मोनसे आबार एबा बिदिनो दाउ, अमा फिसिनानानै जिउ खुंबोदों आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा बर' आइजोफोरा दाउ, अमा फिसिनायजों माबायदि जौगानो हाखो।
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ जोङो दाउ, अमा बायदि ओ जिब-जुनारफोर बिदि फिसिनानै जों गोबां रां खामायनो हायो। औ बेफोर रांजोंनो जोङो न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनो हायो।
औ औ
जोङो मोसौ बोरमाफोर फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो मोसौआ जोंनो ओ बोसोरफ्रोमबो मासे मासेहै ओ मोसौ फिसा होलांबाय था थायो। ओ बिदिनो मोसौआ देरनानै गिदिर जायोब्ला जोङो बेखौ फाननानै गोबां रां मोनना औ आरो बोरमाफोर खौबो जोङो बोरमायाबो बिदिनो गावसोरनि फिसा होनानै जोङो अ गिबियावनो मासे बोरमा बायनानै जोङो उ फिसियोब्ला बेनो ओ जोंनो फिसा होयै होयै ओ बारायलांनानै ओ गोबां ओ बुरजा जोङो रां ओ खामायनो खामायनो हानाय सिम ओ जालाङो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो ओ गोबां रां खामायनो हायो बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ दाउ अमा बिदि बोरमा मोसौ आरि फिसिनानै ओ न'खरखौ सामलायबोदों। आरो ओ गोजौ सोलोंथ लानाय बायदि ओ सिना खामानियावनो जोङो बेफोरखौ फाननानै बेफोरनि रांजोंनो जोङो खामानिफोरखौ मावलांनो हायो।
औ नंगौ।
जेरै जोङो ओ अमाखौथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गोबाङानो लानायखौ जों नुनो मो नो गोबांखौनो जोंङो अमा फिसिनाय खौ जों नुनो मोनो।
औ दानियाथ' आरो गुबुन हारिफोरखौबो बांसिन फिसिनायखौ नुयो। अमाखौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ। गोदो गोदोहाय ओ जो-जोङो ओ बांसिन बर'फोरखौ नुनो मोनोमोन अमा फिसिनायफोरखौ ओ दा बे जोङो गुबुन हारिफोरखौबो नुलांग्रा जाबाय।
औ नंगौ औ गो
जेनेबा अ अमाखौ फिसिनोबा जोङो ओ जों गुन्दैजों फिसिनाय जायो गुन्दै ओंखाम ओ खालायफोर होनानै आरो जोङो ओ जुमाय संनायाव बाहायनाय बै ओ सं खोनदा अफ्रिखौ होनानै जोंङो अमाखौ फिसिनाय जायो
औ नंगौ बिबदिनो ओ अमा जेनेबा खायफा खायफा न'खराव बिदिनो जेनेबा गुन्दैफोर बिदि अमानो आदार होनो जेनेबा बायनो फैसा रांफोर गैयाब्ला जोङो थास' बिफांफोरखौ हानानैबो रुना होयो आरो नोंथां औ ओ गोदो गोदाय जेन'बा ओ गुबुन हारिफोरा बिब बिदि जोंनि बर'फोरनि बायदि अमा दाउ फिसियामोन नालाय नोंथां बिदिनो गोदो गोदाय उम गुबुन हारिफोरा जेनेबा जोंनि बर' हारिखौ मु गैमोन आरो नोंथां जेनेबा बिदि औ बिदि बोरै मान था थायो बिदि बोरै बि बेखौ फिसिनानानै बिबदि बोरै जायो बिदि होननानै जोंखौ मुगैयोमोन आरो गुबुन हारिफ्रा खिन्थु दा बिसोरबो मिथिबाय जे बेफोरखौ फिसिबा जोबोद मुलाम्फा जायो जोबोद रां मोनो आरो न'खर सुंथानायाव हेफाजाब होयो बिब्दिखौ बिसोरबो बुजि मोननानै दा बेयाव गासैबो अमा दाउ फिसिनाय नुयो गुबुन हारिफोरखौबो नोंथां औ नोंथांमोननि जेनेबा गामि जेनेबा खाथि खाथि गामि ओनसोलफोरावबो बिब्दि गुबुन हारिफोरा बिबदि मुगैयोमोन नामा नोंथां
औ मुगैयोमोन जों बे मुगैनाय बेफोरखौ जोङो गोदोहाय बांसिन नुनो मोनो मोन ओ नाथाय आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफोराबो ओ जेनेबा ओ बर' न' खरफोरा अमा दाउ फिसियोब्ला जोङो जोबोर साखोन सिखोनै जोङो बि फोरखौ फिसिनानै जानायखौ जों नुनो मोनो गोदोहाय एसे जोंना ओ जोंनिया न'खरफोर न'खर सामलायनायाव गोदो जोबोर खस्थ'यै सामलायबोदोंमोन ओ बेयाव ओ जोंहा जे ओ दाउ अमा फिसिनाय बायदि आरिफोराव एसे ओ जोंना खस्थ जायोमोन नालाय गोदो ओ बिदिनो जोङो गुबुन हारिफोरजों जोङो ओ मुगै जायोमोन। ओ नाथाय जोङो आथिखालाव बेफोरखौ ओ बेफोरखौ फिसिनानै जोङो रांफोरखौ मोजां मोजाङै गथि गथियै बाहायनानै जोङो ओह बायदि रोखोमनि जोङो बेसादफोर बिदि बायनानै लानो हायो जोङो बे फोरनि रांजों
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो मोसौ मोसौखौ फिसिबाबो जोबोद मुलाम्फा जायो नङा होमबा नों नोंथां जेनेबा ओ मोसौ मोसौआ जोंनो बिदिनो नखराव बिदिनो जेनेबा आबाद मावनो एसे हाथाब्लाबो बेयाव जेनेबा बहाथो जों ट्रेग- ट्रेक्टरफोरखौ लगायबाय थानो हानो बेफोरावथ जों रां होनांगौ नङा होमबा नोंथां? हालेवनो थाखाय बिब्दिनो नखराव मोसौ हालुवाफोर थाब्ला जों मोसौ ओ जेनेबा हालेवनायफोरावबो बाहायजायो एसे एसे हाफोराव बेबायदिनो जों मोखौ गाय फिब्लाबो जोंङो मोख खौ निफ्राय जेनेबा गाइखेर फाननानै बो जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ ओ थिग बेबायदिनो जोंनि बर आइजोफोरख खौ बांसिनानो नुनो मोनो जेनबा बिदिनो लाथा लाथा एम्फौ फिनाय औ बे लाथा एम ब फिनाय फिनायावबो जोबोद फैसा मोनो जेन'बा बिदिनो सेरसेयावनो जेनेबा नैजौ थाम बाजौ। गाहाम आरो बिदि लाथा एम्फौनिफ्रायनो जोङो बिब्दि बे लाथानि फिथोबनिफ्राय जोङो बिदिनो खुन्दुंग बहननानै जों बि बिदिनो ओ हि दानो हायो। इन्दिनि थिग बेबायदिनो ओ आङो नुनो मोनदों दि जोंनि खाथि खाला गामियाव जेन'बा सोरखारफोराबो बे लाथा एम्फौखौ फिसिनो थाखाय ओ जेनेबा न' हरदों आरो न' होदों बर' आइजोफोरखौ बे न'आव जेनेबा ला दोननानै फिनो थाखाय। थिग बेबायदिनो बेफोरखौ ओ बेफोरखौ जों बर' आइजोफोरा ओ फिनानैनो न'खरखौ सुं थानाय आं नुबोदों आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोल एबा गामियाव बिदि ओ लाथा फिनायनियाव ओ इदिनो सरकारा मायफोर ओ हेफाजाब होनाय नोंथाङा नुबोदों नामा?
औ नुदों ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदि ओ लाथा एम्फौ फिसिनो थाखाय न' मोननाय गोबां दङ। ओ जोङो लाथा एम्फौखौ ओ फिसिनो थाखाय जोङो बै इन्दि बिलाइखौ होनाय जा जायो लाटा एम्फौना। बिदिनो इन्दि बिलाइखौ होनानै एम्फौआ देरोब्ला बेनो थानो थाखाय जोङो एम खौनो ओ इदि जोङो थालिर बिलाइफोरखौ जोङो होनानै बिसोरनो थानो थाखाय फिथोब गावसोरनो फिथोब जानानै ला नो थाखाय जोङो जागा होनाय जायो। बिदिनो जोङो बिसोरनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै ओ इन्दि खुन्दुं नि जोङो दिहुननाय जायो लाथा एम्फौनिफ्राय आरो बेखौ ओ जानोबो हायो आरो फाननानैबो गोबां रांनि जों मुलाम्फा मोननो हायो। ओ जानानैबो जबोद गो थाव मोनो बर आइजोफोरा लाथा एम्फौखौ अ लाथा एमफौआ जानोबो जबोद गो थाव गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रि फोरजोंबो
औ औ नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला लाथा एमफौखौ औ नोंथाङा मिथि नाय बादिब्ला लाथा एमफौखौ माबाय दि जेनबा मा मा राहायै संना जानो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन बेखौ लाथा एम्फौखौ जोङो थास बिथराय मै था आरिफोरजोंबो संनानै जायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो जायोबो नाथाय जोङो आथिखालाव लाथा एम्फौ फिसिनायखौबो एसेबां नुनो मोनलिया गोदोहाय जोङो ओ बांसिन नुनो मोनोमोन आरो ओ आथिखालावथ' जोङो ओ न' न'आवनो लाथा एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनायखौबो जों नु-नुनो थांलिया ओ दानि ओ औ दानि मुगायावथ' ओ मिसिंफोरनि बांसिन ओ बाहायो नालाय बेफोराव जोङो खुन्दुंफोर खौ लुनायखौ नुनो मोनसै जोङो आखाइजोंनो खुन्दुं लुनायखौ जोङो एसेबां नुनो मोनलिया ओ बिदिनो ला था एम्फौखौ जो अनला खारै आरिफोरजोंबो संनानै ओ जानाय जायो। आरो ओरैनो गोजा फ्राय खालामनानैबो जानाय जायो लाथा एम्फौखौ।
औ नंगौ
नोंथाङाबो जानानै मोजां मोनो ना लाथा एमफौखौ?
औ मोनो नोंथां मोनो।
ओम नोंथां जोंनिया बिदिब्ला समाबो जा फैबाय नङा हो नबा नोंथां
औ समा जाबाय
औ नोंथांजों सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि
औ ओ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ दे